हेलौ नोंथां नोंथाङा आंनि बुंनायखौ खोनादों ना?
ओ अ' खोनादों नोंथां।
औ ओ बिदिब्ला आंङो नोंथांजों ओ बैसागु फोरबोनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायजागोनना
औ सावरायजागोन दे नोंथां।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
औ फोरमायनो हागोन दे नोंथां। ओ जोंनि ओनसो सोलाव बैसागोखौ ओ फालिनाय जायो होमब्ला दा ओ सिगाङावनोथ' बै मोसौ बैसागो थाबाय नालाय ओ मोसौ बैसागोखौ जोंहा सिगाङावनो मोसौ बैसागो फालिनो थाखाय ओ बिदिनो ओ मा होनो ओ लाव फान्थाव हालदै बायदिसिनानि गोनांथि जायो दा मोसौ बैसागोआव जोंहा बिदिनो ओ दिग्लिलिथि बायदिसिनाफोरखौबो गोनां जायो आरो ओ मोसौ बैसागोआव जोंहा मोसौखौ बेफोरखौ लानानै दैमा बा फुख्रि बायदिसिफोराव ओ थुखैनो लांनायखौ नुनो मोननाय जायो मोसौ मोसौ बैसागुआव दा बिदिनो मोसौखौ ओ मा होनो ओ बिदि लाव फान्थाव बायदिसिना मैगं बायदिफोरजों सारै सारै लांनानै ओ आरो बे दिग्लिलिथि बायदिजों बुस्रोद बुस्र बुस्र लां माने ओ मोसौखौ दैमा बा फुख्रि बायदियाव दुगैनो लांनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो ओ आजिकालिनि दिनाव बा दानि जुागावथ गोदोनि बायदि बिदि मास मोनफा बा दान मोनसे गाहाम ओ बैसागोखौ फालिनायखौ नुनो थांला ओ जोङो ओ स्नि सानल ओ बैसागोखौ फालिनायखौ नुनो थांसै बांसिनानो ओ बिदि गोदोनि आबै आबौनि दिन बा गोदोनि गो गोदोनि दिन बायदि बिदि अबेबा सैमानि बैसागो बायदिसिना हांसो बा दा अमानि बैसागो बायदिसिनानि बैसागोफोरखौ जों फालिनायखौ नुनो थांला नालाय ओ दा जोंहा बिदि मोसौ बैसागो जोब खांनायनि उनाव ओ बै से खालार खालि मानसिनि बैसागो फैयो आरो दा मानसिनि बैसागोआव जोंहा ओ गेदेरा ओ गेदेरा उन्दैनो बोर होनाय उन्दैया गेदेरखौ खुलुमनाय बायदिसिनाया ओ सोलियो आरो बो दा जोंनि बिदि ओ से खालार खालि बैसागोनि से खालार खालि
औ
ओ बैसागोनि से कालार खालि बिदि खौ गेदेरा उन्दैनो मान होनाय उन्दैया गेदेर खुलुमनाय बिदिखौ नुनो मोननाय जायो ओमफ्राय बैसागोनि से खालारावनो बा ओ मोसौ बैसागोखालिनो जोंहा ओ खाय खायसे खायसे जायगायाव बिदि गोखा गोखै जानाय बायदिसिना फुंखा मैगं थालिर फस्ला जानाय बायदिसिनाफोर जानायफोरखौ नुनो मोननाय जायो नाथाय जोंनि ओनसोलहैजाय बेफोरबायदि गोखा गोखै जानाय बायदि जानायफोरखौ ओ नुनो मोननाय जाया आरो मोसौ बैसागोखालि ओमफाय बे से खालारनि उनावहाय ओ जोंनियाव बा गासियावबो बिदिनो ओ से खालारनि उनाव मानसिनि न' न' थांनानै ओ मोसाहैनाय ओ बायदिफोरखौ बायदि लाजायो आरो बिदि बैसागो समावहाय बिदिनो जोंनि दोरोङारि गाननाय जोम जोमनाय दामग्रा देग्रा ओ बायदिसिना लानानै जोङो मानसिनि न' न' थांनानै ओ गथ' गथाय बोराइ बेन्थ सिख्ला गुरै गासिबो ओंखारलांनानै बैसागनि बैसागो सानखौ बिदिनो रंजा बाजा फालिनाय जायो आरो जोंहा ओ दोरोङारि गाननाय जोमनाय द'खना फालि आरनाइ ओ बिदि लानानै मोसाहैयो ओरै हौवासाफोरनिफ्राय नायोब्ला गामसा आरनाइ गस्ला बायदिसिना गाननानै ओ मोसाहैयो आरो दा मोसानायाव दामनाय देनाय आगजुफोरा जाबाय बिदिनो ओ खाम सिफुं ओ आरो बिदिनो जाबख्रिं बायदिसिना ना गोबां रोखोमनि बायदिसिना दामग्रा आगजुफोर लानानै ओ मोसाहैयो आरो बैसागो मोसानो थाङोब्ला नाथाय दानि जुगावथ बेफोरबायदि ओम गोदोनि दिननि बायदि खुगाजों खननानै बा बे बेफोरबायदि दामग्रा देग्रा आगजु लानानै मोसानायफोरखौ बारा नुनो थांला ओ नुयोब्लाबो बा मोसायोब्लाबो बबेबा बबेबा ओनसोलाव बिदिनो खम नुनो थांसै आरो ओ एसेबांबो सिगांनि दिनाव जिबायदि बिदि खुगा मेथाइ खनै खनै बेफोरबायदि खाम जथा बायदिसिना लानानै मोसायोमोन बेफोरबायदिखौ खम नुनो थांसै बिदिनो जोंहा नै खालारनिफ्राय लानानै ओ द खालारसिमहालागै बैसागो मोसानाय खौ मानसिफोरनि न' न' थांनानै ओ गामि गामि थांनानै ओ बिदिनो ज ज बोराइ बेन्थ गथ गथाय सिख्ला सेंग्रा मोसानो थांनायखौ नुनो मोननाय जायो नै खालारनिफ्राय द दान अ द खालारसिमहालागै ओमफ्राय द' खालारसिम मोसाखांनायनि उनाव जोंहा ओ जेब्ला स्नि सान फैयो अब्ला स्नि सानखालि जोंहा ओ गामिनि गासैबो रायजो राजा ज' लोगो जानानै बा रायजो राजा ज' गासैबो ओ गासैबो ज ओंखारलायनानै बिदि गोखा गोखै मैगं ओ बायदिसिना खाना बेदर ओंखाम ज जयै जालायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो ओ बिदि गोखा-गोखै मैगंखौ जायोब्ला बेमार आजार खारो सानाय सुनाय बायदिया खारो होननानै जोंहा गोदोनिफ्रायनो मानिबोनायखौ नुनो मोनदों गोदोनिफ्रायनो आबै-आबौनि दिननिफ्रायनो बेफोरबायदि गोखा गोखै जायोब्ला बेमार आजार खारो होननानै गोदोनिफ्रायनो मानिबोयो बेनिखायनो बे गोखा गोखैखौ दासिमहालागै स्नि सानाव ओ बैसाग दाननि स्नि खालार खालि जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। बिदि बेफोर गोखा गोखै मैगंखौ जोङो बबेबा हाग्रा बारिनिफ्राय बा बबेबा दैमा सेराव थांनानै ओ बुथुमनानै लाबोनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो दा हाग्राफोरनिफ्राय लाबोब्ला बि बिदिनो लाफा सायख' बायदिसिना लाफा सायख' आरो गोबां रोखोमनि दङ बेफोरखौ आङो दा बुंजोबनो हाला ओ जों दैमाफोरनिफ्राय बुङोब्ला हेेलांसि थाराय बा बिदिनो दैयाव मोननाय गोबां रो रोखोमनि मैगंफोरखौ बुथुमनानै जोंहा बे स्नि सानाव बा ओ बैसाग दाननि स्नि खालार खालि ओ जानायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो बेदरफोरजों जानायखौ नुनो मोनो‌ थालिर फस्ला ओ बायदिसिना होनानै ज'नो रायजोयैनो ज' ओंखारलायनानै गथ' गथाय बोराइ बेन्थ' गासैबो लोगो नांनानै ज'यै ओंखारलायनानै बिदि ओ खाना खनसेनो जानायखौ नुनो नुनो मोनो आरो स्नि सानाव बैसाग दाननि स्नि सानाव दा नोंथांमोननि ओनसोल गैजाय बैसागो फोरबोखौ माबायदि फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावबो बैसागो फोरबोखौ गोदोसो ओ दान मोनसे फालियोमोन होननानै जोङो खोनानो मोनबोदों आबै आबौमोननिफ्राय नाथाय ओ दानि समाव बयहाबो समनि आंखाल। फाल नालाय बेनिखायनो बयखौबो जोङो स्नि सान फालिनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। ओ बेनिनो जोङो। बैसागुखौ गोबां मुं होनानै फालियो जेरै गिबिखौ मोसौनि बैसागु आरो नैथिखौ मानसिनि बैसागु। बैसागु बेफोरबायदियै आरो जा बे ओ मोसौनि बैसागु बे दिनखालि जोङो ओ बा बेनि सिगां सानसे सिगांखालिनो आरो मोसौखौ जोङो थुखैनो थाखाय बायदिसिना जेराद जेरै ओ दिग्लि गुथि थाराय ओ लाव हालदै हाथाव बायदिसिना जिरादखौ बुथुमखानानै लायो आरो। बेनि उनाव जेब्ला ओ मोसौनि बैसागु फैयो अब्ला बे सानखालि जोङो ओ फुङावनो दु दुगै लोबै आलारि बाथि लगायनानै जोङो मोसौनियाव, बे सारायनि हांगारखौ जोङो फोथा फोननाय जायो आरो थावजों हांगारखौ गलायनानै। आरो बेनि उनाव आरो। जोङो मोसौखौ ओ जायहा फुख्रि बा दैखर दोङो बिसोरहा बेयावनो थुखैयो आरो जायफोरनि जा दैमा दोङो बिसोरो दैमा खि ओ थुखैनो लाना थाङो। आरो जेब्ला मोसौ। जोङो थुखैखाङो ओं आरो बेनि उनाव दुब्लि फोथाराव जोङो लाङोब्ला बेयाव जा हानानै लानाय लाव फान्थाव दिग्लि गुति बेफोरखौ जोङो सारै सारै बरायनानै दुब्लि फोथाराव मोसौखौ दोनहैयो आरो। बेनि उनाव जोङो मोसौ। मोसौनि सानखालि मोसौखौल' फालिया। ओ न'खराव थानाय जिब जुनार बोरमा अमा बायदिखौबो फालिनाय जायो आरो। आरो जेब्ला मोनाबिलि सम जायो, अब्ला जोङो मोसौनो ओ गलियाव आलारि बाथि सावनानै फागा गोदानबो जोङो बावो आरो रो मोदोम आरो गंआव थाव गुबै फोननानै होयो आरो बेनि उनाव ओ जा बे मानसिनि बैसागु बे सानखालिबो जोङो फुङावनो दुगै लोबै आलारि बाथि सावनानै न'खरनि ओ बिमा बिफा आबै-आबौ आदा-बाजै मोननिफ्राय जोङो बोर लायो आरो बिसोरनो मान होयो बेनि उनाव ओ गामिनि गेदेर गोलावफोरनिफ्रायबो जोङो ओ बोर लायो आरो बेनि उनाव जोङो। ओ थामथि साननिफाय जोङो बैसागु मो रंजानो बयबो गामिनि ओ बोराय- बुरै, आबै-आबौ, गथ'-गथायाइ, सेंग्रा-सिख्ला बयबो ज' ज'यै जोंनि दोरोङारि दामग्रा ओ खाम, जथा सेरजा, सिफुं बायदिखौ लानानै बयबो जयै ओंखारो आरो। बे निउनाव ओ बैसागुआव बैसागुखौ जोङो रंजाखांनायनि उनाव जोबथि सानखालि मोनसे ओ‌ फोरबो होनाय जायो ओ बयबो जयै ओंखाम जालायो आरो ओ खायसे रोजाबगिरिफोरखौ लाबोनानै जोङो रंजायो आरो गथ'फोरनो खायसे ओ आयदा जेरै खन्थाइ आवरायनाय ओ बाथ्रा दान्थ हेलायनाय बायदि आयदाफोरखौ जोङो दानि दिनाव होनायखौ नुदों आरो नोंथां।
औ नंगौ दे।
नोंथां बिदिब्ला जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा।
औ नोंथां दे नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ गोजोननाय